हेल'
हेल' नोंथां हेल' अ होमबा मोनाबिलिनि गाहामलायखौ नोंथांसिम जासे होग्रोनायाबाय नोंथां
औ गोजोन्थोंथां नोंथांसिमबो मोनाबिलिनि गेजेराव हामलायनि बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां होनबा नोंथाङा आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने फालांगिनि सायावहाय मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय आं नोंथांनावहाय कल खालामनाय जादों आरो नोंथांना
औ नंगौ नोंथां
होनबा होनबा नोंथाङाहाय आंनो एसे टाइम होनो हागोन नामा नों नोंथां
औ हागोन दे अब्ला नोंथां
औ होमबा बिनि सोमोन्दै
औ हेल' नों दं हेल' नोंथां उ
आ
औ
सोलोंदों
औ खोनादोंदों नोंथां औ खोनादोंदों नोंथां
औ नोंथां होमबा सुंद'यै नोंथाङानो फालांगिनि सोमोन्दै फोरमायदो
फोरमायदो औ अब्ला जागोन नोंथां
औ
अब्ला आं फोरमायना हालाबाय आरो नोंथां
औ दां
दा जोंहा आब्लां बर' हारिनि बर' हारिनि जेबा बर'फोरनि फालांगिनि बागै बुंसै आरो नोंथां
औ नोंगौ
जोंहा बर'फोरा माने आवगाय एबा गोदोनि दिनाव बिब्दि बेफार फालांगिनि जेबो आयदा एबा गुन गैयामोन आरो नोंथां बारा नाथाय दा आथिखालाव जोंहा गोबां गोरों गोरा सुबुं ओंखारबाय नङा होमबानोथां औ बिब्दिनो खायफाया आबाद मावनानै एबा खायफाया गोबां आबाद थायो आरो नोंथा जेरै गय आबाद दोङो माइ आबाद मैगं आबाद बायदिया नांग आरो खायफाया जिब जुनार फिसिनाय जेरै दाउ अमा बोरमा बायदि दहानि गोबां माने जौगादों आरो नोंथां जेरै आं गिबि बुंग्रोनसै जे जेनेबा जोंनि सासे मानसिया जेबा बर' सुबुङा गिबियाव मासे एबा मानै अमा फिसि फिग्रोबबाय आरो ना नोंथां औ बेनि उनाव बे अमाखौ फिसिनानै जोंहा मोजाङै जोथोन लानानै बे अमाखौ जोंहा माने
नंगौ नंगौथारै नोंथां
फ्राय जोंहा लांनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बे अमाया जोंहा जेनेबा दान मोनब्रै एबा मोनबाया थानायानानै जोंहा फिसा जायो होमबा नथां थ' बिदिनो फिसा जानायानो जों फिसाखौ फाननानै जों गोबां रां मोननोोनांथां थि बेबाय थिग बेबायदिनो जोंहा गय आबाद गयबा गय आबादावबो जोंहा गोबां रां दं दं दं नगौ नोंथांना बिब्दिनो जोंहा गोबां जायगायावनो ओ गय बिफां दोंङ आरोना गोबां सुबुंङानो जेरै जोंहा खायफाया
जिनै बिगा खायफाया नैजि बिगा गोबांङाथ थामजि बिघाायालासि दमोन आरो नोंथां जाय बिब्दि बिथांमोनहा जायहा गोबां बिगा दं आरो नोंथां
बिगाज मों नंगौ नंगौ
बिब्दि गोबां बिगा गोनां बिथांमोना बोसोराव स्नि लाख दाइन लाख बायदि गोबां रां मोनो आरो नोंथां
गोबां मोनानो
औ बिब्दिनो जों गोबां जौगानाय आरो जोंहा जि बेफार फालांगि जायखौ जोंङो एबा मैगं हाथाइ बाजाराव जि जा मेगं बायसना लाखियो नोंथां जायखौ जोंङो फायखारि होनोना
औ नंगौ नं
औ बिथांमोनाबो गिबियाव गावसोरनो नआव गायनाय मेगंखौ गिबियाव फानग्रोनानै एबा गिबियाव फानग्रोनानै बिथांमोना मोनसे रोंमोनथाय लाया नोंथां जेरै माबायदि फानब्ला मुलाम्फा मोनो आरोना नोंथां
नंगौ कारेक्ट
औ बिब्दि फाननानै बिथांमोना उनाव लासै लासै जेब्ला बिथां फाननाय रां एबा बिथांङा फाननाय जि मैगं बेफोरजों मोननाय रांखौ बियो बिथांङा दोनथुम
आरो बेबायदिनो बिथांङा गुबुन बेफारिनिफ्राय आरोबाव मैगंखौ बायसफिननानै आरो गुबुन मोनसे एबा गुबुन सासे गोदोर फालांगिनो फाननाय जायो नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ
बिब्दिनो जेरै जोंहा अमा अमा फिसिनायनि बागि आं दय इसे बुंदोंमोन आरोना नोंथां औ बिब्दिनो जेरै अमाखौ जों गिबियाव मानै एबा माथाम लाग्रोबाय आरो ना नोंथां बेनि उनाव जोंहा बेखौ जाहोयो लोंङो जेब्ला औ औ बिब्दिनो आरो ना जेब्ला अमाया जेब्ला देरना गोबां जायो आरो नोंथां
औ
बिबदिनो खायफाया फारामबो खुलियो जेराव गोबां अमा थायो जेरै बबावबा दाइनजि थाबो थायो बबावबा जौसे थाबो थायो बायदि आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां नों
औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो बिब्दिनो अबावबाफोर जेनेबा जिब जुनार एबा अमा दाउफोरोरमान फारम एबा मैगं आबादनि एबा बागान बायदि दोंनामा नोंथांङा एसे फोरमायनाहो
दंङ दंङ नोंथां थारैनो दंङ जोंहा फालांगि होननानै बुंङोब्लाथ गोबां रोखोमनि फालांगि थायोना नोंथां जेरै नोंथां बुंलांनाय दहाय बुंलांनाय बायदि आंबो थिग बेबायदिनो गामि ओनसोलनि फालांगिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनायसै नोंथां
औ जामबुंखौ औ
गामि ओनसोलावहाय ना नोंथां माने गोबां रोखोमनि अमा फिसिनाय जायो जायखौ अमा थावख्रि आरो जोंहा जायखौ अमा नरमाल अमाबो दं आरो जोंना आरो फारामनि अमा दंङ बेफोरखौहाय गामि ओनसोलाव फिसियो आरो
औ थारैनो
गोबांनो सोरबा फार्म खालामनानै फियो बा जोंना गरिब सुबुंफोराथ' जोंहा फार्म खालामनो हालाना नोंथां होमबा मासे मानै माने न'नि ओंखाम सालायजानाय हिसाबै बा माबा मोनसे जेन'बा आदारफोर आग्लना थानायफोर ग्रुप होनो थाखाय
औ नंगौ नोंथां
जाग्रा दोननो थाखाय मासे मानै बायनानै दोनो आरो थिग बेफोर नो सोरबा ग थ'नि नामाव बा सोरनिबा नामाव खालामनानैबो दोनलायो आरो जोंथिंनो
नंगौ थारै नों मारगौ नोंथां
खरावहाय माने बेफोरखौ फिसिनानै माने फेदेरगोन आरो फेदेरखांनायनि उनावहाय फिसा जाहोगोन फिसा जायोब्ला माने मा मासेयाव तिन हाजार सारि हाजाराथ' थांबायना दा अमा फिसायाहायनो आं दा
औ नंगौ थारैनो नोंथां
थिग बेफोरखौनो माने जोंहा बाजारफोरावहाय हाथाय होनो जाय खौहाय बेफोराव फ्लांनानै फानहैयो आरो जोंहा माने न'खरनि मानसिफोरा माने रांनि बा थाइसे थाइनै थाखाय हेल्प मोननो थाखाय बा रां खावरि हेल्प मोननो थाखाय आरो थिग बेफोरखौनो बाजाराव फानहैनानैहाय जोंहा माखासे बेफार खालामग्राबो फायखारि जायखौ होननो फायखारि ना नोंथां बर' रावआवहाय बिसोरो बे अमाखौहाय एसे दामाव होनानैहाय बेसे दामाव होजाथावथाव बेखौ नायनानैहाय माने बायस'नानै लाङो आरोना नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथां
फायखारिफोरा बायस'नानैहाय बेफार फालांगि खालामो बायस'नानै सोरनोबा फानफिनो बा बबावबा गोजान जायगायाव साप्लाय हरो फालांगि खालामहरो बिदि आरो नोंथां माने रांखावरि थाइसे थाइनै थाखाय हेल्प जानो थाखाय फैसा हेल्प जानो थाखाय ओमफ्राय दानि सुबुंफोरा फायखारिफोरा जेन'बा एसे खम बेसेनाव बायनानै एसे गोबां बेसेनावहाय फानहैफिन नो आरो गोबां बेसेनावहाय बेनि मुलाम्फा जानाय रांफोरजोंनो माने जोंना बे फायखारिफोरा न'खरफोर नायनाय एबा न'खरफोरखौ हेफाजाब होनायावहाय रांखावरियारि मदद होयो आरो ना नोंथां
माने नोंथां जेनेबा नांगौ खामाव मोनब्रनाय आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो थारैनो आरो जोंहा फालांगि होनना बुंङोब्ला बिनि अनगायै गोबां रोखोमनि फालांगि दं नोंथां जेरै जोंहा मोसौनि फालांगि उम गयनि फालांगि
औ
बा माबा मोनसेनि फालांगि जेरै हमना लादो मोसौनि फालांगियाबो बिदिनो जाहैबाय जोंना खौ जिउआरि फालांगि होननांसिगोन जोंनि गामि ओनसोलावहाय मोसौफोराथ' जेन'बा आदारफोर जानाङा ना। मोसौफोराहाय औ ओम गांसो औ। गांसो जाबानो जायो नालाय ना नोंथां। जोंना गामि ओनसो ओनसोलावहाय सोरबा गरिब सुबुंफोरा बेखौ लानो हायो।
औ थारै नंगौ नोंथां।
बिदिनो सोरबा बायदिया बायनो हायाबा आदिबो लानो खौ जों नुनो मोनो नोंथां। औ आदि लानानैहाय माने गामि ओनसोलफोराव माने मासेनिफ्राय बुरजा बुरजा फेहेरलाङो आरो। जेन'बा नों मोसौ गायफोर लायोबा बेफोरनो एरलाङो नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ थारै नोंथां।
गोबाव दोननानैहाय एरहोनानै जेन'बा गैयि सुबुंफोराबो, बा बायनो हायि सुबुंफोराबो जोंहा फिसिनो हायो आरोमा।
औ थारै नोंथां नंगौ।
गामि ओनसोलाव जेरै हमनानै ला सासे सुबुङा आदार फैसा गारनाङालासिनो मासे मोसौखौ गांसो जाहोनानै फिसिनो हायोबा बेहा गोबां मुलाम्फा दं। औ। जेरै उनावहाय नांगौ फैसा, रां नांगौ बा, रांखावरिनि गोनांथि जायोब्ला फान हरनानै जोङो एसेबाबो हेल्प लानो हायो आरोना नोंथां जेरै थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे फालांगि खालामग्राफोर दं जेरै फायखारि फोर बिसोरो फैनानैहाय बायस'फैयो। आरो बायस'नानैबा लाङो आरो बायस'ना लांनानै बिसोर एसे होजाथाव बेसे बेसेन, बा खम बेसेनावहाय बारा खमद्रायबो नङा जेनेबा गावसोर होनांगौ बायदि बेसेन बेसेन बा मालिकआ मोन्नांगौ बाइदि बेसेन खौहाय मालिकजों खोथा मिलायनानै। माने मोसौखौ लांनाय जायो आरो। थिग बिदिनो बिसोरो गुबुन जायगायाव फानहरो। माने गोजान जायगायाव बेफार खालामहरो, अबावबा सोरनोबा फानस' हरो। बेफोरनि थाइसे थाइनै थाखा लाब जानायजोंनो बिसोरो न'खरनि रांखौ रांखावरि मदद होयो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोसौ फानहरग्रायाबो रां खावर खावरि मदद मोनबाय। थाइसे थाइनै बिदि आरो नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा फालांगि होननानै बुङोब्ला, गय बेफार बिसोरनि बे फालांगि दं। जेरै गामि ओनसोलाव गोबां बिबांनि गय थायो। जेरै दहाय एसे बुंलांनाय बायदि जेन'बा गय बागान। जेन'बा गिदिर गिदिर गय बागान थायो।
औ
बेफोरखौहाय जोंहा माने फायखारिफोरा फैनानै जेब्ला सिजोन जायो जोंनाथ' उइन उइनटाराव मोनो नालाय। उइनटार सिजोनावहाय जोंहा फायखारिफोरा फैनानैहाय बेखौ बायस' फैयो आरोना नोंथां। एसे गावसोरनि होजाथाव माने बेसेनावहाय होनानै लांनानै बिसोरो हरै गु दामाव फानहैयो। एसे बांसिन दाम गोसायाव आरोना। बेबायदिनो जोंहाथ' गयखौहाय दानि जुगावहाय गोबां माने बुस्थु बानायनाय जायो। जेरै सफारि बा, जेरै बेलेग बुस्थुफोर जेन'बा आरो बेनि अनगायै जोंहा सफारि जायो। आरो जोंहा गय बिगुरखौहाय रंबो बानायनाय जायो। बिसोरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय माने बायसंनानैहाय लाङो आरो आरो बिदिनो बिसोर बायस'नायजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरनोहाय गोबां बिबांनि माने हेल्प होलाङो रांखावरियारि जोंहा मालिकआबो फैसा मोनबाय। बिनि अनगायै जोंहा बिसोरजों लोगोसे हाजिराथ' नांगौना जोंहा। खामानि मावनो ना नोंथां औ। गय हाननो, बा गय खननो बिसोरबो गि खालामनायजों लोगोसे जोंनि निखावरि सुबुंफोरखौहाय थाइसे थाइनै होमबा नोंथां जोंना लायरायनांगौ टाइमाबो जोब्बायना नोंथां?
औ।
गोजोननाय
जोंनाबोथ' समाज